हेलौ नोंथां अ खोनादों ना
औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां
अ दे नोंथां बिदिबा जों दिनै मोनसे टपिक लानि जोंनि बर' जोंनि बर' हारियाव माने ट्राइबेल हारियाव मा मा खामानि ट्राइबेलनि थाखाय माने गोनांथि जोंबो सावरायनो दिनै ना
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ माने जों जोङो माने जानाय ओंख्रि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ लानो नामा
औ औ जागोन नोंथां
औ माने आं सावरायग्रोनि नामा बर'आ मा मा ओंख्रि जायो बर'नि माने ट्राइबेलनि ओंख्रिया मा माया ट्राइबेलाव गोग्लैयो मा माखौ ट्राइबेलफ्रा जानो मोजां मोनो बिनि बागै बुंनि ना
औ औ थारैनो फोरमायना होनो हागोन नोंथां
अ जों दा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि जानाया बेलेग हारिजों माने बुहुत माने आलादा आलादा आरो ना मिलाया ना बेलेग हारिजों जोंनि ट्रायबेल नि जानाया जों ट्राइबेलनि जानाय माने जों ट्राइबेला मोजां मोनग्रा ओंख्रि मोजां मोनग्रा मैगं होनोब्ला जोङो फार्स्टआवनो जों होननांगोन माने ट्राइबेला साम' जानो मोजां मोनो खांख्राइ जानो मोजां मोनो एम्बु जानो मोजां मोनो एन्जर मोजां मोनो बेफोर माने बेदर बेदराव गोग्लैबायना बिसोरो बेदर ना बे माने ट्राइबेल जों ट्राइबेला जानो खोब मोजां मोनो आरो बे जोंनि ट्राइबेलनि ओंख्रि बा ट्राइबेलनि बेदर होनजायो आरोना गुबुन हारिया
औ नंगौ नोंथां।
जायानो दा जोंनि बर'नि थाखाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि जानाया बे आरो आरो ओंख्रि होनोबा जोङो सबाइजों साम'जों जों जायो ट्राइबेलफ्रा। सबाय साम' होनबा जों बर'नि खोब माने गोथाव ओंख्रि आरो बेयो आरो नारजि नाफाम होनोबाबो जोंनि बर'नि माने बर'नि माने ओंख्रि आरो बेयो माने गोथाव ओंख्रि होनजायो आरो बे बर'नि थाखाय बुहुत आंगो ओंख्रि आरो बेयो।
औ नंगौ नंगौ
जों नाफामजों फाथो माबाजोंना नारजिजों ओ आरो दाउ अनला होनबाबो जोंनि बर' ट्राइबेलनि ओंख्रि। बियो ओ आरो जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनोबा आरो गोबां माबाया बुस्थु गोबां जिनिसबो नांगौ जानानै फैगोन आरो जों ओंख्रिया जेनबा ओरैनो नारजि ओंख्रि जानानै फैया नारजि ओंख्रिखौ बानायनो खारैनि गोनांथि जायो आरो नारजि खौ जोङो माबारैहाय नारजि बनायो बेनिबो आरो माबा मोनसे नारजि बनायनायनिबो आरो मोनसे माबा दङ ओ बेखौ मा होनो नारजियाबो ओरैनो नारजि जानानै फैया। नारजिखौबो जों जानानै फैयो बेखौ जों बर'आ आरो नारजिखौ माबारै बनायो फास्टावनो फाथोखौ फोनानै लाग्रोगोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
फार्स्टावनो हानांगोन हा नांनानै हाखौ एवनांगोन हा खौ मोजां एवना नै हाथरफोरखौ बुस्रि बुख्रुबनानै आराम मोजां दुल दुल खालामगोन। बिनि उनावसो फाथो बेगरखौ जों ला बायनानै लायगोन बा नवावनो दोनखानाय थायो जोलै। बेखौ जों फोगोन फोखांनायनि उनावसो बे फाथोआ रज'गोन। रज'नानै देरगोन देरनानै जेथिया बिबार गोरा जायो होनबासो जों बेखौ नारजि नारजि खालामनो थाखाय खानो हायो गोरलै नारजिया जाया आरो
औ नंगौ
थेवबो माने नारजिखौ राहोनांगौ जायो नारजि फिथाइआ जेथिया नार फिथाइ थाइगोन बे समाव नार्जिया बिलाइफ्रा मोनगोन गोरा जागोन बे समावसो जोङो नार्जि खालामनो होननानै नारजि फाथोखौ खानाय जायो फाथो ओ बिलाइ गोरा गोमोन फोरखौ जों खानानै होननानै न'वाव फोराननानै दोननाय जायो फोराननानै मोजां खेबसे फोराननानै दोननाय जायो बेनि उनाव सो ओ दोनखांनानै मास मोनसे मास मोननैनि उनावसो बे नार्जि ओंख्रि जाजायो आरो। ओमबासो नारजि नारजि ओंख्रियाव बा संनो हायो आरो ओमबा सो नारजि ओंख्रि जाहैगोन आरो माने ओमबासो माने खालारबो जागोन आरो मोजां गोसोम खाालार माने थाबनो जायोबा रानै माने मोजां खालार जायियाव जायोबा गोथां गोथाङानो जाफिनो। बेखायनो जोङो माने फोराननानै रानग्रो रानग्राबो जों नारजि जानो हाया। बेखौ जोङो दोननांगौ जायो बे ना आरो गोबां बोसोरबो दोननो हायो।
औ
गोबाव रूबाथाय बे गाज्रि जानाय माबा नङा आरो मैगं नङा ओ जेसेबां गोबाव दोनो इसेबां मोजां जायो गोथावबो जायो इदि आरो खालाराबो मोजां गोसोम जायो बे नारजि ओंख्रि संनो थाखाय नारजि ओंख्रिखौ नायनो थाखाय जोंनो खारैनि गोनांथि जायो खारैखौ जोंनो गोबां नांगौ जायो खारैखौ खारैखौ जों एसेल' खारै बेखौबो बनायनो हाया।
औ नंगौ।
बिदिनो रुइनो थाखाय नारजिया मोजां दोल दोल दोल गेब्लेनो थाखाय नारजि गेब्ले होनो थाखाय जोंनो खारैनि बुहुद गोनांथि जायो खारै गोब्बां नांगौ जायो खारै दा एखायनो खारै गोबांजोंसो नारजि ओंख्रि खालामनो हायो नारजिखौ जों दैयाव होनानै दै इसे होनानै रुग्रोगोन रबहोगोन बिनि उनाव खारै होगोन खारै होनानै थिखसे जों गोबाव रुगोन गोबाव सम लायोना बेखौ संनाया
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो गोबाव सम पन्द्र' मिनिट गाहाम जोङो खारैजों रुनानै एरग्लि एरग्लि एरग्लि एरग्लिनानै जेथिया दोलो दोलो गेब्लेयो होमबाथाय जोंना जब' होनाय जायो। संख्रि, बानलु देनानै जों होनाय जायो ओमफ्रायसो नारजि ओंख्रिया जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
अ बे ओंखायनो नारजि ओंख्रि बनायनायावबो जोंनो बुहुद माने माबा नांगौ आरो नारजिया ओरैनो नारजि ओंख्रिबो जाना फैया बेखायनो गुबन हारिया नारजि ओंख्रि खौ संनो रोङा होनजायो दा बर'आ रोङो जोंनि बर'आ बेखौ ओंख्रिया जोंनि बर'नि थाखाय बुहुद माने आंगो ओंख्रिखाय जों बर'आ बेखौ रोङो आरो
औ नंगौ
हायो आरो दा जों बर'आ खोब मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रि होननोबाबो बर'आ खोब मोजां मोनो जोंनि ट्राइबेलफ्रा अनला ओंख्रिखौ यावबो जोङो गोबां मैगंजों जानो हायो अनलाखौ जों औवा मेवाइजोंबो जों संनानै जानो हायो ओमफ्राय अनला दाउ जों जानो हायो आरो अनलाखौ गोखा बिलाइफोरजोंबो जोङो अनदला ओंख्रि जानो हायो
औ नंगौ नोंथां
जों जानो हायो बा मुला मुलाफोर खौ जों मुला बोरायनायखौ जों जेरै गुन्द्रा बनायो माने एब हा जेथिया गोरा जायो माबाया ओ मिलाया आरो सुनानै मोजां सुनानै गोबा गोबा गोबा हानानै बेखौ जोङो गोलाव गोलाव गोबा गोबा हानानै माने फोराननानै दोननाय जायो बिराद आंनो थिया फोरानो होमबा जोङो बेखौ मोजां भयेमाव सोनानै दोनो सोरहाबा मोजां फ्लासथिगाव खाथ'बनानै दोनो बेखौ ओमफाय जोङो बाव जायोबा माने मोजां सेन फैयो बेबो मोजां गन्द' ओंखारो मुला गुन्द्रुआ बेखौ जों अनलाजों जानाय जायो आरो अनलाजों संनाय जायो माने बेबो जों बर'नि थाखाय खोब गोनांथार ओंख्रि बे माने आंगो ओंख्रि होनजायो आरो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय आरो सबाय साम'आबो जोंनि खोब बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि खोब आंगो ओंख्रि।
औ औ
सबायखौ माने सोरबाया बायनानै लाबोयो सोरबाबा गाव गावनि दैमाफोराव खन्नानै लायो। आरो बेखौ जों सबाइजों सङो सबायखौ जोङो फार्स्टआव एवनानै लागोरो एवनानै लाखांनानै फारसाव हुख्रेमनानै लायो जोङो। हुख्रेमना लानानै आरो जोङो उवाराव सौबावो सौनानै खुनानै लायो बिनि बिखङा जाहाथे माने खारो।
औ नंगौ
बेफ्राय लानानै जों आरो जावो जावनानै लानानै आरो जोङो रुयो रुनानै बेयावबो खारैनि बुहुर गोनां खारै गोनांथि जायो। सबायाइ ओंख्रि संनायावबो खारै बाहायबो नांगौ जायो एसे गोबाङानो नांगौ जायो। खम खारैबा बाहायबो सबाइ आर'नो नागिरा बा गोथाव नागिरा आरो ओमफ्राय बेखौ रुखांनानै जों सबाइखौ एवनानै सबायजों सबयाव समबार होयो आरो माबा साम'आव समबार होयो सबायखौ। बेखौ जों थावनाव एवनानै लानोसै थावनाव एवनानै लानोसै साम'नि दैया रानजोबो होनबा जोङो संख्रि बानलु गासो होनानै होन हायो सबाइखौ समबार होनाय जायो आरो मानोना सबाय साम' सबायाइ साम' ओंख्रि माने बर'आ थाद मोजां मोनो नालाय बे मोनसे जोंनि ओंख्रि आरो दा ओ नोंथांनि थिनै मा मा बर'आ आरो मा मा ओंख्रिखौ जाबावो बेखौ नों फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोनि थिंजायनिखौ
औ थारैनो हागोन नोंथां जोंना ओ जोंना समाबो बारा गैया नङा होमबा नोंथां नोंथाङा गाससिबो बाथ्राखौनो फोरमायनानै होलांखाबाय। थेवब्लाबो आङो नोंथांनो फंनैसल' फोरमायनानै होनो हासिगोन नोंथां मानो होनोब्ला जोंना समाबो बारा इसेबां
औ औ औ नोंथां औ नोंथां
औ बेनि थाखाय आं नोंथांनो फंनैसोल' फोरमायनानै होनो हासिगोन नोंथां। ओ नोंथाङानो गासै बाथ्राखौ फोरमायलांबाय जेब्ला जोंनि बर' समाजावहाय मा मा मैगं थाइगं जायो बेनि बागै नोंथाङानो गासि खौ फोरमायखाबाय बिदिनो आङो जोंनि बर' समाजाहाय मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय सुबुं होननानै जोङो बुंनांगोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला ना जेरैहाय मिथिंगायानो गोबां मुवा बेसादफोरखौ सोरजियो बे थिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौनो जों बर' सुबुंफोराहाय ओ ना नागिरनानै जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ हाग्रायाव मोननाय जेरै थास' थास'खौनो जोंना गासिखौबो जायो नङा होमबा नोंथां जेरै बेनि बिलाइ बेनि गांखं बेनि आथिं बेनि थास' बिबार बेदर गासैखौबो जोङो जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंना दैयाव मा माखासे मानलाग्रा हारि बा मानलाग्रा लाइफां दङ बेखौबो जों बर' सुबुंफोरा जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मान्दे बा जोङो हेलांसि दाउ फेन्दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं मानलाग्रा मैगं थानायखौ दैयाव मानलानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनोहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा मिथिंगानिनो मोननाय मुवाफोरखौ जायो आरोना नों जेरैहाय जोंना मुलि लाइफां हारि हिसाबै जोङो जारि सरलिं बिलाइ खिफि बेन्दों बिलाइ बेबायदिनो गोबां रो खोमनि बेदों बेलाफोरखौबो जों बर' सुबुंफोरा मुलि हिसाबै बाहायनानै ओंख्रि संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोंना जेरैहाय जारि अन्थाइ बाजाब बा जोङो बोरमा दारि माथिगालदाब बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं हाग्रायाव मोनो। बेखौबो जों बर' सुबुंफोरा जायो। जेरैहाय जोंना जेब्ला बैसागु बोथोर फैगोन अब्लानाहाय जोंना दिंखिया मैगं जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बर' सुबुंफोराथ' दिंखिया मैगंखौहाय बैसागु बोथोरावसो संनानै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेबायदिनोहाय जोंनिया दैमा बिलोफोरावबो ना साम' खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि बायदिसिनाखौ जोंना गुरनानै जायो आरो। नोंथां जेरैहाय जेखाइ खबाइ लानानै बर' आइजोफोरा सामखननो थाङो। साम' गुरनो थाङो बा खांख्राइ ना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरफोरखौ गुरना लायनानै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बा जोंनि बर' आइजोफोरा न'आव लाबोनानै नाफाम बानायो। बा जोङो बेबायदिनो मैथाजों सङो बा जोङो गुबुन मैगं थाइगंजों संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे लोगोसे जोंना दैज्लां बोथोराव जेब्ला थास'नि बोथोर जागोन अब्लाना जोंना हाग्रा बारियाव थास' बिबार लायनानै
औ औ
अमा बेदरजोंहाय संना जानाय जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो थास' बिबारखौ बर'फोराहाय जोबोद जानो मोजां मोनो। नंगौना नोंथां? औ मानो होनोब्ला जोंनो थास' बिबार सङोबोला बर' सुबुं फोराहाय जोबोद जानो गोथाव मोनखायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना बर'नि